हेलौ
अ हेलौ
अ खोनादोंना आब'?
औ औ
औ अ जों मोनसे आयदाखौ सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आङो
औ सावरायजागोन
साग अ सम मोनगोनबा
औ सम होनो हागोन दे बिनानाव
अ जों दिनैहाय दा जों सावरायनोसै बर'नि ओंख्रिफोर
औ
औ ओ बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' बर'फ्रा गोबां माने उम जायो नङा होमबा
औ औ
औ बर'फोरा ओंख्रि होननानै ओ जानाय बेफोर मैगंफोरा जाबाय ओ जेरैहाय नारजि अमा आरो अनला दाउ बा सबाय, साम'
औ
आरो लाथा एम्फौ
औ
आरो हाग्रानि खाब थिंनाय ओंख्रिफोरखौ ओंख्रि गोबाब जायो नङा होमबा?
औ
दा जोङो अनलाजों दाउ
बेखौ संनायनि मोननैसो माने बुंफोरनानै होनोसै आंनो नोंथांनो औ अनलाखौ जोङो गिबियावनो सोमना दोननानै एसे रुइनाय बायदि सोमना दोननानै बोखांनानै वाल एबा मिसिंफोराव
औ
जोङो देनानै लायो बेनि उनाव अनलायाव जा जाहोनो गोनां मुवा फोर बा बेदरफोर बेफोरखौ जोङो एवफ्रामना लायो आरो सामब्रामख आथिखालाव होयो गोदो होआमोन
औ औ औ
बानलु होयो आरो लोगोसे अनला होननानै बुङोब्ला जोंनो खार खारदैयानो जोंनो मेन जायो न'
औ औ
औ आरो जोङो अनलाखौ जोङो गिबियावनो बे दाउ बेदरखौ एवफ्रामना लानानै उनावहाय औ आरो दै होयो होनानै आरो खारदै होयो खारदै ग्लब ग्लब गोदौबाथाय जोङो बे अन गुन्दैखौ एसे एसे गारसन गारसन होयो नङा होमबा
औ औ
औ अनलाखौ आरो मुला मुला गुन्द्रु मुला कटि बानायायनाय जोंबो जों जानो हायो आरो औवा मेवाइजोंबो जानो हायो
औ
आरो बेजों लोगोसे आरो लाइ लाइजोंबो जोङो जानो हायो नङा होमबा लाइ लाइ बिलाइ औ लाइ ओंखारनाय समाव आरो औ नाफोरजोंबो जायो आरो अनलाखौ औ मोजाङैहाय खारदै नाङोब्ला बानलु नाङोब्ला जोबोद मिलौनाय जायो आरो हाइजें बिलाइ हाइज जों बिलाइफोर मस्ला मस्लि बिलाइ जुदि गैयाब्ला हाइजें बिलाइफोरखौ होनो हायो दुन्दिया गैयाब्ला औ आरो दुन्दिया थायोब्ला आरो गंगार दुन्दिया थायोब्ला जबोद साब साबसिन जायो गोथाव जायो नङा होमबा औ आरो बर'नि बर'नि गाहाय मोनसे खाजाया जाहैबाय नाफाम बे नाफामखौबो बर'फोरा जोबोद माने ओ मोजाङैनो रोंगौ बानायनो। आरो बानायनानैबो जायो बेफोरखौ थिनानैबो जायो। औ बर'फोरा माने थिनानै जानायाव जोबोद आखा फाखा नङा होमबा औ मैहुर खालामनानै नाहा मैहा थांनानै ओ लाबोनानै फोराननानै दोनथुम। बुथुमनाया माने बर'फोरनि मोनसे आखुथाय नंगौना' नङा देसुन औ। दा आ नाहा मैहा थांनानै जा जा मोनबोनाय नाफोर बा बेदरफोर फोरखौ फोरानना दोनो दोननानै बोसोरसे बा बा सिक्स दान बेफोरनि ओ बेफोरनि थाखाय दोनथुमनानै लायो जेब्लानाखि सम मोना औ जे जेब्ला सम मोना बै सानखालि बेैफोर दोनथुमनाय। ना गोरान बा बेदर गोरान बेफोरखौ संनानै जानाय जायो आरो। जेरैहाय सबाय खारैफोरजों संना जायो नङा होमबा औ। औ।
उमम
ओ ओ सबाय खारैजोंबो दाउ बेदरा जोबोद गोथाव जायो दा आङो औ दा आङो नाफाम बानायनायनि ओ मोननैसो माने बुंफोरनानै होनोसै। थांनो औ नाफामखौ जोङो जेरैहाय नाखौ दैनिफ्राय बोखांना लाबोनानै सान्दुंआव मोजांहै राननाय बायदि फोराननानै। आरो ओ थास' बुगाखौ हानानै बिनि बिगुरखौ सेलायनानै एसे सान्दुंङाव फोरानदबो दबनानै एसे सस ओ ससे ससे हास'नानै ओ उवाल नङाब्ला मिसिंफ्राव देयो। थास' थास'खौ गिबियावनो बिदि सान्दुुंआव फोरानग्रोना लानानै। ओ नाखौसो नाखौसो देग्रोनाय जायो नङाब्ला ओ बांसिन जाहैब्ला ओ गोथाव जाया एम्फौ जानायनि चान्स थायो थास' फुजा होयोब्ला औ नाखौ देग्रोयो देग्रोननायनि उनावसो थास' एसे एसे गारनानै होबाय थायो जेरैहाय लाथा लाथ दाजानाय बायदि। नङाब्ला बुरजा जायोब्ला थास'आ एम्फौ जानायनि चान्स थायो।
औ।
औ दा बर' आइजोफोरा गोबां बिदिनो। आखा फाखा जेरावबो एम्फौ लाथा फिसिनानैबो ओ गोबां बेजों ओ मुलाम्फा मोनो नङा होमबा
औ
औ बर'नि ओंख्रिफोरनि बागै आं नोंथाङा मा ओ मा मोनथिगौ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ बर'नि उम बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' जों बर' फोरा बांसिनानो खारदै ओंख्रि जानानै मोजां मोनो।
औ औ।
जेरै अनला खारै
औ
खारदै खारै बायदि
औ
अनला खारै होनोबाथ' जोङो अनला खारैखौ
जोङो खारै जों बायदि ना
बेदर बायदिजों
अनला संनानै जायो अनलाखौ जोङो लाइ बिलाइ होनानैबो फाख्रि खालामनानै
औ
ओ दाउ बेदरफोरजों जाबोला गोथाव जायो।
औ जायो।
ओ थिग बेबादिनो अनलाखौ आरो मालाबा जों मोखो मैखि होनाबो जानाय नुयो। ओ जेरै थाइगिर मैथा आरिजों मैगि होनानै ना खांख्राइजों सङोब्ला जोबोर गोथाव जायो।
औ
बेबायदिनो अनला खारै जानाय जोंनि गेजेराव हुदा दं।
आरो सबाइजों साम'जोंबो
औ
जायो सबाइजों साम'जों जानो जोबोर गोथाव होननानै गासैबो जों बर' सुबुं फोरानो साम' मोनोब्लाथाय फ्राय सबाइजोंनो जायो।
औ
साम'खौ जोङो बाजारनिफ्राय मं नङाब्ला बर' आइजोफोरा ना गुरनाय बायदि
औ
खामानिफोराव आखा फाखा नालाय बेबायदिनो ना गुरनो थाङोब्ला बा साम' खननो थांनानै बा साम' मोनबोला साम' खौ हरसे सोमना दोननानै बिनि अखानायै माने साम'आव हा बायदिसिना साम'आ हा जानानै थायो नालाय मखायनो बे जानाय हाफोरखौ खिगारथों होननानै हरसे सोमनानै दोननाय जायो अ जे सोमनानै बिनि अखानायै बिनि दाखोनखौ गारनानै आरो बिनि खिबुखौबो दानस'नानै
औ
दसे आरो सोमफिनना दोननानै
औ
बिखौ संनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो
औ
गिबियावनो साम'खौ थाव जों मोजाङै एवफ्राननानै लानाय जायो
औ
बिनि उनाव उ नांगौ जखानि दै होनानै
औ
लानाय जायो
औ
बिनि उनाव बेयावनो सबायखौबो रुफानानैबो होनाय जायो
औ
बेनि उनाव बेबायदिनो मोजाङै दैखौ मोजाङै फुदुंनानै मोजां बेबायदिनो सामब्रां जाब्रां बायदि देना होनानै मोजाङै
ओ
गंगार दुन्दिया बायदि होनानै मोजां मोदोम फुस संनानै जोङो साम'जों सबायजों संनानै जायो
औ
बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां बेबायदि मैगं जानायनि हुदा दं बाखि खिखौ आङो बुंजोबनो हाथ'ला दा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो धन धनि से
औ दे दोनथ'जागोन नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे गोजोन्थों
उ उ दानजायाखै र'